औ
औ नोंथां गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन बेलासिनि खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय थां
औ नोंथां औ गोजान बेलासि नोंथां
नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानो आयदा लानासो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ
अ बिदिबा नोंथां जोंथ' दासान्दि नायोब्ला जोंनि बोथोरा जोबोर गाज्रि बेनिखायनो आङो नोंथांजों आबहावा गेबेंनायनि सोमोन्दै सावरायनो नाजा फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां दा औ नोंथां जागोन दा जोंहा आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा मिथिखायो नङा होम्बा नोंथां जोंनि सोरगिदिं बा जोंनि जों थानायनि सोरगिदिं जा मा जिउ गोनांबा जिउ गैयै बिफां लाइफां बिदिनो जिब जुनार जा दङ बेफोरखौ ल लानानै जों गासै आबहावा जायो नङा होम्बा नोंथां दा बे आबहावाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मा बेयाव थानानैनो जोङो देरबोनाय बा जोङो बेयाव थानानैनो जोङो थांनानै दंगासिनो नङा होम्बा नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बे आबहावाखौ जोङो मा ओ मोजाङै बा संरैखा खालामना दोननाया जोबोद गोनां नङा होम्बा नोंथां औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला दानि आबहावा आरो गोदोनि आबहावा रुजुनानै नायोब्ला दानि मुगानि आबहावाखौ जोङो गाज्रिनि। फ्राय गाज्रि बाट बे दानि जुगनि थासारिखौ जों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि नुबोगासिनो आरोना नोंथां। दा बेफोरनि माखासे गाहाय जाहोनफोर दङ। बेफोरनि गेजेराव जोंनि मा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय नङा मा नोंथां? दा बेफोरनि थाखायनो औ बेफोरनि थाखाय। ओंखायनो जोंहा आबहावाया सोलायनो हमबाय आरो ना गोदो जेरै दंमोन। दा बेबायदि नंला। गोदोनि आबहावाया माने गोग्गो बार गोगो थासारिमोन आरो ना।
ओ बिनि उथा सोलायै नुबाय मा होनो जेराव मेराव जोङो दा खोर दाला बा मा हाग्रा बंग्राफ्राबो जोंना दा खम जालांबाय नङा हामा नोंथां? दा बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथां सावरायनोसै दा गिबियावनो जोङो आबहावाखौ जोंहा संरैखा खालामनाया जोबोद गोनां नंङा होनबा नोंथां? बेनि थाखाय जोङो माखासे गोनां खामानिखौ जों मावनांगौ। जायखौ जोङो मावोब्लासो जो जोंनि आबहावाखौ गोग्गोै बा गोथारै मोजाङै लाखिनो हागोन। दा गिबियावनो जोङो जोंनि सुबुं अनजिमाथ' दा बांबोगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोङो ओ आबहावाखौ मानिे आबहावानि सोमोन्दैबो जोङो थाल लानाया
जेरावनाखि जोङो बे आबहावायावनो जोङो थांनानै थाबोगासिनो दङ आरो जों थांनानै थाबाय थागोन। आरो थालांबाय थागोन मानो होनोब्ला जों आबहावाजों गोरोबनानै ओ थांनानै थाग्रा बा जिउ खुंग्रा ओ सुबुं माहारिया नङा होनबा नोंथां? दा बेनिखायनो जोंनो आबहावाखौ नांथारगौ।
दा गिबियावनो जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो ओ थाङोब्ला जोङो गिबियावहाय जोंनि मा होनो ओ आखल आखु
लुस्लायनानै लाग्रो नांगोन आरोना।
बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै जेराव दाखोर दालाफोरखौ जों जेराव मेराव गारो। बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नाङा फाङा दानखायनानै गारो। बेफोरनि बेफोरखौ जोङो मा होनो संरैखा खालामनानै दोननाया मोजां आरोना आरो जोङो बे ओ मा होनो? दाखोर दालाफोरखौ जोङो जेराव मेनाव गारालासिनो मोनसे ओ मा होनो जायगा लानानै जोङो गारनाया मोजां। आरो प्लास्टिकफोर। बा जेराव प्लास्टिकफोर नुयोब्ला जोङो बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो सावनानै गारनाया जोबोर गोनां आरोना मानो होनोब्ला बे प्लास्टिकफोरा जोंहा ओ आबहावाजों गोरोबनो हाया। मानो होनोब्ला बियो मा होनो सुबुंजों बानायजानाय मोनसे। ओ बेसाद नङा होमबा आरो बियो जोंनि आबहावाजों गोरोबनानै थानो हाया मानो होनोब्ला बियो
नङाहोनबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो प्लास्टिक होननाय बुस्थुफोरखौ जो जेराव मेराव गारालासिनो मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जोङो सावनानै गारनाया मोजां आरोना नोंथां। दा बेनि उनावहाय जोङो ओ हाग्रा बंग्रा सिफायनाय बा बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोंहा ओ खमायनाया गोनां आरो बेजों लोगोसे मा होनो जों बिफां फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो ओ फांनै बिफां गायनांगौ। जोङो बे बाथ्राखौ गोसो होनाया जोबोर गोनां आरोना नङाब्ला जोङो मा जोंनि आबहावाया मा होनो समानथि जोंनि आबहावाखौ समानथि लाखिनाया जोङो जाफुं जाफुंहोनो हानाय नङा आरो ना नोंथां।
आबहावाखौ समानथि लाखिनांगौब्ला जोङो मानिे गावबा गावनि गेजेरावनो जों बुजिलायनानै बुजलायनाया जोबोर गोनां आरो ना गावबा गावनि गेजेराव जों बुजलायनाय लाबोनांगौआ जोबोर गोनां। ओ बेजों लोगोसे जोङो बेनि थाखायनो जोङो मा माखासे दानि जुगावहाय जोङो ओ मा होनो बेखौ माखासे अर्गानइजेसनफोर जों गायस'ना होनाय जादों आरो ना नोंथां बिदिनो आबहावाखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय। ओ गावारिबो आरो मा होनो सरखारजों दाजानाय माखासे अर्गानाइज फोरबो दङ जोंहा नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि जोङो बैफोरनि जानाखि जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो ओ सावरायनाय बा ओ सावरायनाय सावरायनानै होयोब्ला जोङो जोंनि गेजेराव मिटिं बा माबा खालामनानै होयोब्ला जोङो बेफोर खौ बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनाया जोबोर गोनां आरोना नोंथां नङाब्ला जोङो ओ जोंनि गेजेराव बे आबहावाखौ जों संंरैखा खालामनांगौआ जाथावना जानानै फैनाय नङा आरोना नोंथां। औ दा नोंथां आङो आंनि सावरायनाया बेखिनियानो नोंथाङाबो आंनो जोंनि आबहावानि सोमोन्दै बा आबहावा जेंनानि सो सोमोन्दै आरो बेफोरखौ जों माबोरै ओ सुस्रांनो हायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो होनो हागोन नामा नोंथां?
औ‌ नोंथां हागोन उम। नोंथाङा जेरै आबहावानि सोमोन्दै गोबां आंनो खोथा फोरमायबाय। थिग बेदिनो आंबो नोंथांनो आबहावा संरैखानि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आबहावा गेबेंनायनि होनबा मा बुङो इखौ बुंग्रोनांगोन। आबहावा जाबाय गोबां रोखोमै गेबेङो जेरै बार गेबेंनाय आरो दै गेबेंनाय आरो हा। हा गेबेंनाय।
औ औ।
बेबायदिनो गोबां दंबावो नोंथां आं बेफोर संरैखानि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। बेफोरबायदि बार आं गिबियावनो थांनो बार गेबेंनायनि संरैखानि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बार गेबेंनायाबो जोङो हमथानो गोनांबा एबा संरैखा खालामनो गोनांबा जोङो बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुङानो मा साखा फारा‌ जानांगोन आरो नोंथां ओ मा साखा-फारा जानांगोन होनना बुङोब्ला जोङो ओ मा होनो गिबियावनो जोङो ओ बैफोर दारिमिन दारिमिननि बुस्थुखौ जोङो ओ दारिमिन एबा कारखानाखौ जोङो बन्द' खामनांगोन आरो औ नोंथां। मानो होनबा जोङो बेफोरनि ओ बेफोरखौ जोंथ' दारिमिनफोरखौ थोंजोङै जों बन्द' खामनो हायाबाबो जों दारिमिनिजों बानायनाय जिनिस बुस्थुफोरखौ जोङो जानो नेवसिनांगोन नोंथां खम खालामनांगोन जेरै जोङो दारिमिन बानायनाय गोबां बुस्थु जायो जों जेरै मिथाइ माबा-माबि बेफोरखौ जोङो दारिमिननिफ्राय जायो नोंथां। बेफोरखौ जों मा मेथाइफोरखौ गावनो न'आव बानायनानै जानांगोन अब्लाना मा जागोन जोंहा बेफोरखौ गिबिनिफ्राय जोंहा खमायनायखौ खम खामनो हागोन आरो नैथियाव दोङो ओ बा बार‌ गेबेंनायनि नैथियाव दोङो नोंथां जोंनाव मा होनो ओ जेरै टेक्न'ल'जि जौगानाय लोगो लोगो होनो जोंहा मा दा सुबुं सुबुंफोरा मा खामनो नोंथां। गारि मथर बाहायदों नोंथां। बैफोर गारि मथर बाहायनायखौ जोङो खम खामनांगोन नोंथां।
औ।
आरो मा दोंबावो होनबा नोंथां ओ जोङो मा खालामो नोंथां बैफोर ओ मा होनो प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायनिफ्रायबो मा जायो नोंथां आबहावा गेबेंङो नोंथां जेरै जों प्लासस्टिकखौ बाहायो। जानला मानला गारो जोङो बेफोरखौ जोङो बाहायनानै जों मा ज खावनाबो होयो नोंथां। बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जे जों प्लास्टिक बथल प्लास्टिक बेखौ जोंनो सानफ्रोमबो बाहायो। नोंथां नङा होमबा बाजारफोरावबो जों सानफ्रामबो मैगं लाबबाबो जों प्लास्टिक बाहायो दा जोङो ओंखायनो मा होनो जों मनाखोनो लाङा जलंगाखोनो लाङा जों सानफ्रोमबो। जों मा सामफ्रामबो प्लास्टिकखौ लाना फैयो आरो नोंथां बाजाराव बेफोरखौ जोङो खम खामनांगोन। बेफोरनिफ्राय मा जायो जोंहा आबहावाया गेबेङै बा बारा गेबेङा नोंथां। जेरै जों मा प्लास्टिकखौ लानानै थांनानै जों गारबाय गारनानै। बेखौ डास्टबिनाव सोबाय जों डास्बिन सोआबाबो जोङो बेखौ सोर लाङो मिउनिसिपाल बर्डआ लानानै थांनानै। मोनसे दामबिल होननाय जायगायाव लाना थांनानै ज' खालामनानै बेयाव। सावनो हायो आरो बेफोरनो गनाय गोसोम उखुन्दैफोरानो बारहावाखौ गाज्रि गिबिङो नोंथां
ओ नोंथां नंगौ
ओ नोंथां आरो मा खाम मा मा जाबावो नोंथां जोंहा बारहावा गिबिनाया जाहैबाय जोङो ओ मा होनो फे-फेट्रल दिडिजेल जोङो बाहायो नोंथां बेखौ जोङो बेफोरनिफ्राय खम थानांगोन जों हानाय कि माने जों मा बायनांगोन नोंथां इलेकट्रनिक बुस्थु जेरै जोङो इलेकट्र'निक होनोबा जोङो बेटारिजों सालायनाय बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनांगोन। अब्लासो जोंहा बारहावा गेेबेनायखौ रैखाथि खालामनो हागोन। आरो मा दंबाव होनना बुंबा जोङो बावार बार गिबनायनि गाहाय जाना दंबावो आरो मोनसेबाव बे जाबाय जोङो बे जिब जुनार थैयोब्ला बे खौ जों हा सिङाव फबा लाफानो उदां जायगायाव गारनाय बेफोरबो जायो मा सेवनायजों ओ मा होनो ओ मोसे नायनि मोनामनायजों गेसजों जाहैबाय बारा गुबुनले जायो नोंथां। बेफोरनि जोहैबो बारहावाया गुबुंले जायो। आरो दंबावो जोंहा दै गेबेंनाय नोंथां बा आबहावा गेलेनायावबो दै गेबेंनाया मोनसे गाहाय जादों। दै गेबेंनाया जाहैबाय जोङो मा खामो जाबो-जथ' फोरखौ जों मा दैयाव साम गारो नोंथां बेखौ जोङो ज' गारा आरो मैला बुस्थुफोरखौ जों ज' गारा मोजां जायगायाव बेखौ जोङो दैयावसो गारो नोंथां बेबो जाबाय मेेन गाहाय। दै गेबेनानै आरो मा जोंनि न'नि दै जोङो जेरै-खानसि थोरसि ओ लो-लिथ्रनि दै बाथरुमनि दै बेफोरखौ जों मा खामो दायरेक्ट थोंजों नालायाव गारहोयो नाथाय ना- नालायाव गोलैनानै मा जागोन बे नालानि दैयानो थांनानै बिलो लैथो-लैथोमा एबा ओ मा होनो ओ वाटार रिजार्भफोराव मा होनो थोंजों गोलै होयो बैफोरनि जाहोननि था दैया गिबिङो नोंथां आरो मा खालामो नोंथां जोङो उदां जायगायाव खियाय-खिनाय बेबो जाबाय मा दैनि गेबनायनि मोनसे गाहाय जानो। जों जेरै ओ दै सेराव थांनानै खियो जे रै एबा दै जिङाव खियो अखानाय लोगो लोगोनो बे दैया खिया दैयाव थांनानै गोरोबहैयो अब्लाबो मा दैया गिबिङो नोंथां। आरो जोंहा मा खामबावो नोंथां जेब्ला जिब जुनारा थैयो अब्ला जों मा खालामो दै सेराव गारहोयो नोंथां जेब्ला दै सेराव गारहैयोबा बेयो मा जागोन नोंथां ओ दैयाव सेवनानै बै जा मा होनो जिबआ माने दैखौ गुबुनले खामो नोंथां बे निफ्रेबो जायो दैया गेबुंनाय नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमै गेबुंनागो आरो आबहावा गेमनायनियाव मोनसे गाहाय जानो जाहैबाय दंफां-लाइफां दानस्रांनाय। औ नोंथां बे दंफां-लाइफां दास्रांनायनि गेजेरजोंबो गोबां आबहावाफोरा गिबिंदो नोंथां जेरै- सुबुङाबो गोबां गारि मथर कारखाना बेबायदि सोलिबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो सुबुंफोरा मा होनो ओ थाग्रा जाग्रा आयदानि बांबाय बेफोरनि जाउनाव हाग्रा-बंग्राफोरखौ सिफाय नानै दानस्रांनानै आबाद मावनो हमबाय बेफोरनि जाउनावबो मा जाखो जोंहा बंफां-लाइफां खम जाबाय आरो मा जोंहा ओ दंफां-लाइफां गायफिनो आरो गोदान बेफोरनि जाउनावनो ओ आबहावाया दिनै गाज्रिनिसाय गाज्रि थासारिया जानो हमबाय नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो सुबुङा नाथाय बेफोरखौ दाबो सांग्रां जायाखै नोंथां बेफोरखौ जों सांग्रां जानाया गाहामसै साग्रां जोंनो सानफ्रोमबो दंफां गायनांगोन जेरै जों फांसे दंफां गायोबा दानोब्ला जोङो फांसे दंफांखौ जों गायथारनांगोन अब्लासो मा बै फांसे दंफां दाननायनि बेसेना बे फां जि दंफाङासो होगोन नोंथां बेखायनो ब आंनि दो बारहावानि एबा आबहावा गेब्रेंनायनि बुंनायनि सोमोन्दै बुंनाय बेखिनिसै नोंथां नों नोंथांजों रायलायनानै जबोद गोज्नाय ओमफ्राय समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'सै नामा
औ जागोन नोंथां नोंथांजों आङो आबहावानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामो नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनबावगोन होननानै औ